औ।
मोजां खोनादों।
औ।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
दा ओरैनो दं।
अ मोजांङै दंखायोना?
औ मोजाङै दं।
मोजांङै दंखायोना? औ।
औ मोजांङै दं।
माने एसेल' मा होनो स्ल' थांबाय खोमा आंनि रायलायनाया दे जेखुनु। आं दा नोंथांजोंहाय ओ टुरिजिम बा दावबायनायनि बारै एसे सावरायनो सानदों आरो, ना स' नोंथाङा दा सावरायनो हागोनना आंजों?
औ औ सावरायनो हागोन।
ओ। बा नोंथां।
औ।
नोंथाङा दासिमाव बेसेबां ओ मा होनो जिस स्टेटआव रायजोआवहाय दावबायखांखो।
ओरैनोथ ओ नर्थ इस्टआव मोननै मोनथामसो स्टेटाव माबाखांबाय दावबायखांबाय आरो।
ओ मा मा स्टेटआव?
ओरैनो मेघालया, ओमफ्राय नागालेण्ड, बिनिफ्राय अरुणाचल।